अ खुलुमबाय नों थां
औ खलुमबाय खुलुमबाय
ओम जाखांबाय नामा मोनानि ओंखाम
औ जाखांलाय नोंथां
अ अ मा ओंख्रि जाखांबाय जोंहाबो मा ओंख्रिमोन
ओंख्रिया दालिजों आलु भाजाासोमोन जोंना
औ
नोंथां लालाय
जोंनियाबो ओ नाजो दालिमोन दालि खारै
औ औ-औ
उ
आदसा बे खारैखौ बोरै बानायो बेखौ मिथियो नामा नोंथाङा
औ खारैखौथ' औ मिथिगौ
बोरै बानायो फोरमायनो हागोन
औ हागोन खारैखौथ' जों गिबियाव थालिरनिफ्राय बायनाय जायो ओ थालिरखौ गिबियाव जों दानफायनानै थालिरा जोंना आयथा थालि होनना बुंनाय जायो
आथ्यारा
औ आथ्या थालिर बेखौ जोङो दानफायनानै बेनि माबाखो एखंखौ जिरनानै
औ-औ
जोङो सान्दुङाव फोराननाय जायो। आरो बिनि ओ जि तु मुरा मुरायाबो जायो खारै मुराखौ बो जोङो फिसा फिसा फिसा दानफ्लेनानै सान्दुं फोराननाय जायो आरो जेब्ला बियो रानगोन मोजाङै
औ
रानब्लाथाय बेखौ सावनाय जायो आरो सावनानै हांगार बाननाय जायो। आरो बे हांगारखोनो सरनानै दै होनानै सरनानै खारै बानायनाय जायो आरो
औ बे बे जेन औ मिथिबाय जेनेबा आंबो गुबुनफोरखौ बानायनाय नुदों आरो जेनेबा बे थालिर फस्लाखौ दाना जिरबाय जिरनानै जेनेबा बे फोरान फुबाय थानाय समाव माने अखा सियोब्ला खारैया एसे ओ
औ औ नंगौ नंगौ
खम जायो होननाय खोनादों आरो जेनेबा अखा सिहोनाङा होनना बुंनो।
औ औ नंगौ नंगौ
बेनिफ्राय आरो बे थालिर आथियानि मुराया बांसिन गोबाबसिन जायो होननाय खोनादों आरो जेनेबा खारैनि थाखाय
अ नोंगो
ओमफ्राय बिदिनो आरो खारैखौ आलादा जायगाफोराव माने बै सबाइ बिफांनि गोरान बा सिबिं बिफांनि गोरान बिदिनो दालि बिफांनि गोरान बेफोरखौबो ओ जेनबा मा होनगोन बेखौ दालिफोरखौ मारा होखांनानै बा सिबिांफोरखौ जांख्रिखांनायनि उनाव बे बिफांफोरखौ सावनानै बेनि हांगारखौनो खारै सरनानै जायो होननाय खोनादों आरो जेनेबा थालिर गैयि जायगाफोराव
औ नंगौ नंगौ खोनादों आंबो बे इखौ
औ आरो
नाथाय ओ मोनसे सो नोंथां ओ थालिर बिफांनिया खारिया बांसिन सिन मोजां जायो होनना मिथिना मोनदों आरो ना
औ औ मोजांसि औ मोजांसिन जायो जानायालाय ।
औ ।
ओमफ्राय आरो खायसे खायसे जायगायाव खोनादों जेनेबा बै मैथ्रु बिफांखौबो ओ । दानफायनानै जेनबा बिनि बिफांखौबो फोराननानै खारै बानायो जाहैबाय सावनानै । मैथ्रुनियाबो गोबाब थारजायोनो खारिया आंनिखोनानायाव माने ।
नाय नोंथां आं ओ बिनि खारैखौ आं मोनजाफेराखै माने । जोंनियाव मानो होनबा थालिर बिफांनि जोंनाव मेरला थालिर बिफां मोनो नालाय जोंनियाव बि ओ मिथ्रु बिफांनि खारैखौ जों जा जानाय जाया माने नोंथां।
ए आलदा जायगाफोरावथ' माबाफोरखौ जेनेबा खारैफोरखौ बा बाजारावसो फानो दाना । बांसिनानो खारै जानाय नुुबांलाना मानसिफोरखौ बाग्राबो जाबाय । बिदिनो बेस्थबो थायो मानसिफ्रा सम होलायनोहाया गावबा गाव खामनायाव बिजि थाजोबोना दाना ।
आ आतसा । बिदिनो जाजोबबाय ओ खारैबाबो बायदिसिना बुस्थु गासै बुस्थु खो नों दा गला फराव मोननो हायो ।
औ ।
उम ।
माने मानसिफोरा दाना खस्थ खालामनो बासै आरो दडायरेक्ट ओ गोरलैयैनो मोननो लुुबैयो एबा लागेजों फैसा होनानै थ बायगोन बायदि जायो आरो
औ औ बिदिनो दा मानसिफोरा एसे बाग्रा जाबाय अस सानग्रा जाबाय
औ ओमफ्राय नोंथां आं एबारो जुखामनि आबाद मावनो होनना सानदोंमोन जोंहाबो हा एसे दंमोन नालाय नोंथां लोंहाथ जोबोद जुखाम गायथारो नङा होमबा
औ औ औ नंगौ नंगौ गायनो हागोन नोंथाङाबो आं एसे खोथानो हागोन माबायदि गायो नोंथां खिथान होनांगौ नामा नोंथाङा माबायदि गायो फोरमायना होनांगौ औ हेलौ हेलौ नों